औ
खुलुमबाय
अ खुलुमबाय मा खामदों नोंथाङा
आङो दासान्दि ओरैनो जिरायनानै दंथ'यो आरो नोंथाङा मा खालामदो
आंबो दङ ओरैनो माने नोंथाङा सम दं होनबा आं नोंजों नोंथां नोंजों माने मोनसे टपिकनि सायाव रायलायनो सानदोंमोन आरो
औ मा आयदानि सायाव औ हागोन।
उम आयदाया जादों माने जोंनि बर'फोरनि हाबानि सायावनो आरोना
औ नोंथां रायज्लाय
आरो गोदोनि ना फारागखौनो रायलायनि रायलायनिसै
औ जागोन
ओरैनो हाबा ना हाबानि बाथ्रा बुंबाथ' गोदोनिफ्रायनो सोलिबोनाय मोनसे नेमखान्थि बेयो ना।
औ नंगौ नोंथां।
बयबो माने बे नेमखान्थिजों बारग'वा होनबाबो जागोन आरोना माने जिउआव जों जोनोम लायो जेब्ला माने हाबाथ' जों जाखानांगोन ना? सानसेबाबो बेखौ बयबो बो मोनथियो आरोना हाबानोथ' हाबाया थ' गोबां रोखोमनि दंना
औ दङ
हाबा गोलाव हाबा गुसुं बेफोरबायदिबो दं ना
औ दाउथु हाबा ओ
औ हाबा गोलाव होनोबाथ बे माने गोलाव खान्थिजों ना माखासे नेम गोलाव नेमखान्थिजों हाबा खुंनायखौनो हाबा गोलाव होनो खोमा आरो ना? जेरै मानि सासे सिख्ला बा आइजोखौ नायहैनायनिफ्राय लानानै ना जोङो सिख्ला बा आइजोखौ नायैनो थाखायथ जेराव सिख्ला दंना बे नखराव माने सोंहैगोरोयो बेखौनो जायखौ होनो हिनजावाव नायहैनाय ना?
उम उम
जोङो हिनजाव नायहैनो थाखायथ मानि डाइरेक्ट थांनानैथ जों नायहैनो हायाना।
औ
बा सासे ना राय्लायग्रोग्रा बा जायखौ जों देवानि होननानै मिथियो। मानि बि देवानिनि गेजेरजोंसो जोङो सासे सिख्लानि नआव थांनो हायो आरो ना। जेरै थुरि नुबा बाथि गारो होनाय बायदि ना? जेराव थुरि हाग्रा दं बेयाव जों थुरैखौ हानानै लायनो ओंखारोना बाथ्रा फाव दं नालाय बेबायदिनो जेराव सिख्ला दं बेवहाय माने बै सेंग्रा बा हाबा होनो गोनां सेंग्रानि जर जुलि खालामनो थाखाय बे सिख्लाखौ माने सोंहैग्रोयो आरो। बेयाव बे देवानिया माने एसे सोंस्लिग्रोगोन ना नआवथ ओरैनो नोङो सिदा सिदि थांनानैथ माने सोंहैनो हाया नालाय बेखायनो सासे रायथिग्रोग्रा नांगौ आरो बिनि गेजेरजों जोंनो रायथिनानै ना रायथि लायनानानै बि माने जायोबा माने बिदिनो गामिनि सानैसो गेदेर गोलावफोरखौ लांनानै माने सिख्लानि नआव थांगोरो आरो ओरैनो ओरैनो जोंनियाव ना बेबायदि आइजोफोरनि न बा सिख्ला नआवसो थांग्रोनायखौ जों नुनो मोनो आरो
औ नंगौ नोंथां
उम बेनि उनाव आरो ना माने खोथाफ्रा जायोबा बिनि उनाव डेट ओरि खालायनानै बा ना आरो न'आ सेंग्रानि न' बांखौ नायनानै माने जर जुलिनि खोथा जायो आरो बेनो बे खान्थिजों नायनाय माने नायना लाबोनायखौनो हाबा गोलाव होननानै आं बुजियो आरो नोंनि बायदि बिदिबालाय माबायदि गैया हाबा गोलाव होननानै नों सानो
औ नोंथाङा बुंलांनाय बादिनो ओ जेरै आबुं नेमखान्थिनि गेजेरजों हाबाखौ संनाय जायोबा बेखौनो हाबा गोलाव होननानै बुंननाय जायो आरो ना
औ
आ दा बेनि जेराव नोंथाङा बुंलांबाय जे सोरबा गामिनि सोरबाफोर बिदि सोंग्रोयनाय जायो बा खैनाखौ गिबियावनो नायहैग्रोनाय जायो आरो हिनजाव गोदानखौ थां नायनो थाखाय थांजेनग्रोनाय जायो बेनि उनाव जोंनिया बै हाबा गोलावआव गोदो गोदायथ' बिदिनो आसान थेबनाय बे खान्थिबो दङमोन आरो आसान फिननाय बेबो खान्थि दङमोन गोदोहाय जे जुदि नोङोैना खैनाया जुदि दराखौ फसायोब्ला बा दराजों जर जुरि जानो गोसोबा अब्ला बे आसानखौ फिनफिननाय जायामोन आरो लाखिनाय जायोमोन। जुदि फसायाबा बे सखौ हरफाफिननाय जायोमोन आरो दा जोंनिया बेबादिनो हाबाखौ आबुं नेमखान्थिनि गेजेरजों जेरै बिबान ओ बिबान दोननाय लांनाय बा बिबान खेवनाय हौवा गोदान ओ आरो बे हिनजाव गोदानखौ मोखां नायज्लाय होनाय बिनि उनाव ओ मा होनगोन बेखौ खैनानि औ औ औ आरो आरो बेनि उनाव बे ओ खैनानि न'निफ्राय आरो दरानि न'आव न' नायनो थांनाय बिनि उनाव रादाय खानाय बिदि नेमखान्थिनि गेजेरजों हाबाखौ हाबा गोलावखौ खुंनाय जायो आरो।
औ
उम आरो गोदोनि आरो आथिखालनि रुजुनानै नायोब्लाथ' ओ आथिखालनि हाबाया बिदिनो जायो नाथाय गोबां ओ खेथ्रआव गोबां खेथ्रआव जों एसे बिबाङैब्लाबो सोलायनायखौ नुदों। गोबां बिबांनि नङा एसे बिबाङै जानाय लोंनायनि ओ बेलायाव बा आ मा माखासे साजायनायनि बेलायाव बेफोरनि बेलायाव औ इसे खुदाखो नुदों नाथाय हाबानि माखासे खा थि फोरा एखेयैनो दङ
औ दङ।
ओ नोंथाङा बेनि सायाव मा बुंनो लुबैदों जे जोंनि माखासे हाबायाव जानाय लोंनायाव माबादि सोलायनाय फैदों बेनि सोमोन्दै एसे फोरमायजागोन नोंथाङा।
औ गोदो जानाय लोंनायावथ माने एसे एनैया सोलायदों होननांगोन आरो ना गोदोबोथ माने एखेखौनो जायोमोन लोङोमोन ना गोदोनाथ आरो बाख्रि गंनै गंथाम बेफोरबायदि माने होलायोमोन ना मानसि फोर जानाय लोंनायाव बिदि थाङोमोन होनना खोनायो आरो ना आथिखालावबोथ माने जानाय लोंनायाव ओरैबायदि माइ दैया थाङाबाबोथ' ना बेदरनिफ्राय लानानै गुबुन बेसादफोराव थाङो आरो ना गोदोना बाख्रि मोननै गाहाम मोनथाम गाहाम बिदि हाबायाव जाहोनो नांगौ मा थाङोमोन होननानै जों फोथायो। दोना माने बेयो माने खोनाबोनायसो आरो नंगौना नङा जों मिथिया आरो ना। आथिखालावथ' जानाय लोंनायाव होनोबा बेदरनि बेलायाव बांसिन थाङो आरो लोगोसे साजायनायाव बांसिन थाङो। होननानै बुंनांगोन आरो ना। एसेबाबो सोलायदों ना। गोदोबोथ' बिदिनो ओंखामनि आलि बेदरनि आखाइ बेफोरबायदि जायोमोन लोङोमोन। होननानै जोङो खोनाबोदों आरो ना। अब्लाबो आथिखालाव बे जौ ना जौनि बागै एसे सोलायनायखौ जों नुनो मोनदों आरो गोदो जाबायदि औ लोङोमोन ना। हाबाफोराव‌ ना? बेबायदि आथिखालाव नुमोनलिया आरो लोगोसे आरो हाबायाथ' गोबां रोखोम दं नालाय ना? बिनि बागै नोङो खार खारसननाय हाबानि बागै फंनैसो मिथियोबा बुंदो।
बि जेम आसल बास फिसाया जुदि सोरबा सेंग्राखौ फसायोब्ला बे सिख्लाया औ बे सिख्लाया जुदि गोबां बिनि सिङाव गोबां जाहोनफोर थानो हागौ। सोरबा न'खरा राजि गैयाबो जानो हा ओ बा बै सेंग्रानि न'खरनिफोरा सिख्लाखौ लाबोनो राजि गैयाबो जानो हागौ बेबादि खेथ्रआव बै सिख्लाया जुदि हौवानि न'खराव थांना थाहैयोब्ला। अब्ला बेखौनो खारसननाय हाबाय बा होननानै बुंनाय जायो आरो। दा बे बेलायाव बिनि नेम खान्थिफोरा बै हाबा गोलावनि बादि जाहैया एसे सुंथाबैनो जायखौ ओ बुङो बै आथि मंगल आथ मंला जे होननानै जोंना बेबादि हा -हाबा दानख्रेब बे हा हाबा खान्दायै जोङो खुंनानै होनाय जायो आरो।
आथिमंगल माने बे नङा माने हाथासुनि
ओ हाथासुनि आथिमंगल औ बे हाथासुनि ओ हाथासुनियालाय बे हाबा गोलावआवबो थायो। बे औ हा- हाथा खुरनाय बेखैनो ओ दरानि न'आव जेब्ला ओ खैनाया दरा खैनाया गावनि आखाइजों दरा आरो निजानो ओंखाम खुरनानै होयो बेखौनोथ' औ हाथा खुरनाय होननानै बुंङो नङासै
नंगौ
जोंनियावथ' आरो मोनसे था दंबावो ना? जे बेखौहोनो बिहारि हाबा होननाय।
मा हाबा?
बिहारि हाबा माने गदाय लानाय नेमखौ थ' जोङो जोंनियाव गोदो गोदायनिफ्राय औ बिहारि जनाय बा सोरबा हौवाया जुदि गावनि बिसिया थैजादोंब्ला बा ओ गथ मोनैनि थाखाय फाय बेफोर माखासे जाहोननि थाखायबो बि गदाय लानाय हाबाबो जोंनियाव दङमोन आरो। गोदोनि दिनाव औ नाथाय दा एसे खमायनो हमबाय। औ
औ
आरो दंखा हाबाबो दङ नामा औ दंखा। औ दंखा हाबा गोरजिया हाबा।
औ
दा ओ नोंथांनिफ्राय आङो गोरजिया हाबानि सोमोन्दै एसे मिथिनो लुबैयो।
अ गोरजिया हाबा होनबाथ माने जाय नखराव माने फिसाजला गैया बा फिसाजो गोजा बेफोरबायदियाव माने बे गोरजिया हाबाया जायो होननानै जों बांसिनखौ मिथियो आरो। गोरजिया होनोबाथ' बे सें ग्राया ना सिख्लानि न'आव थाफैनांगौ। आरो ना। माने गावनि नखरखौ गारनानै बे खौ होनो आरो गोरजिया हाबा ओरैनो सिमपोल ना बि बिदि होननानै मिथियो आरो जों
उम उम
आरो ओरैनो दां दंखा हाबा ना दंखा हाब बेलाय मा रखम
दंखा हाबायाथ ओरैनो जेनेबा सोरबा हिनजावा जुदि फिसाया थैजानानै थैजायोब्ला बा उन्दै उन्दै जेनेबा गथफोर दङब्ला बा बिसोरखौ नायनो थाखाय बेलेग हौवा जुदि नायनानै हाबा खालामना होयो अब्ला बेखौनो दंखा हाबा होननानै बुंयो नामाथाय
बिदिखौनो एसे खोनादों अब्ला दोनथनोसै ना
बा बै औ औ दोनथनोसै अब्ला औ औ